हेलौ
औ खोनादों नोंथाङा
खोनादोंना आंबो खोनादों नोंथां
नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो होननानैसो कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा
औ दे हागोन नोंथां ओ दा नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन बेखौ एसे फोरमायथिनानै होदो होनब्ला
आं माने बर'फोरनि संनायनि जे माखासे आदब खान्थि दङ बिनि सायावहाय आङो रायज्लायनो होननानै हरदोंमोन आरो नोंथां अब्लाना आङो बे संनायनि खेंफोथिखौ आङो बुंग्रोनोसै नोंथां
औ दे बुंग्रोदो नोंथाङा अब्ला
ओं जोङो बर'फ्रा मानो संना जानाय होननानै बुङोबथ' जोङो ओरैनो सरासनस्रायै जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो मोनथाम रोखोमनि जोङो संना जानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जोङो लाव लाव संनानै जानाय ओमफ्राय स्टेप स्टेप संनानै जानाय आरो मेनानै जानाय जोङो बैफोरावहाय जोङो माखासे ना बेदर ओ आरि आखाइफोरखौहाय मा जोङो माखासे लाव लावबो संनानै जागोन सोरबाबा मा स्टेब स्टेब संनानै जानाय आरो अबे ओंख्रिफोरखौ जों अबेबा माबा मोनसे मुवाफोरखौ जों मे ओ मेनानै जानाय जोङो बिनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन ओ जोङो लाव लाव ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो जेरैहाय जेरै अनला खारिया थाबाय आरो नारजि ओंख्रि थाबाय आरो ला लाफा दोलो थाबाय आरो फाथो गोखा दोलो थाबाय आरो जेरै ओ था आलु था गान्दा आरो थारुन बेफोरबायदिखौ जोङो बांसिनै मा लाव लाव हिसाबै जोङो संनानै जायो आरो जेरै जेरैहाय जोङो ओ आथिखाल मुगायाव जे जोङो दालि ओंख्रि जायो बेफोरखौबो मा जोङो जहल हिसाबै जानाय जायो। बेनिखायनो जोङो मा बबे समावहाय मा बबे ओ ओंख्रि खौ जायोब्ला जोंहा बबेजों सुवाद जागोन एबा गोथाव जागोन होननानै जोङो बुं बुंनो हायो अब्लाना मा जोङो बैफोरखौ माखासे जेरै आं दा बुंदों लाव लाव संनानै जानायावहायबो माखासे बेलायावहायबो मा माखासे जोङो गोथाव जानायनि थाखाय एबा सुवाद जानायनि थाखाय मा जोङो ना बेदर होनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जों जेरैहाय जोङो गोदोनि समावहाय जे खान्थाल बेगर आरो मेवा आरो जोङो मैथा एसे होनानै ना गोरलैफोरजों जोङो संनानै जायोब्ला जोङो बेफोरखौहाय बिदिनो जोङो खायसेया मा लाव लाव संना जायो आरो खायसेया मा ओ स्टेप स्टेप एबा आमथा आमथा संनानैबो जानायखौ जोङो नुनो मोनो बैफोरबायदि संना जायोब्ला मा गोथाव सुवाद गोनां ओंख्रि होननानै जोङो बैफोरबायदि ओंख्रिखौ जोङो बुंनो हायो बेनि अनगायै जोङो थारुन ओंख्रि जों थारुन ओंख्रियावबो जोङो मा लाव लाव संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो जोङो बांसिनै मा गोदोनि समावहाय थारुन ओंख्रिखौ मा जोङो नाफोरजोंनो जानाय जायोमोन नाफोरजों जेरैहाय जोङो पुस माग दानावहाय जोङो मा ओ नाफोरजों जायो होननानै बुङोब्ला जोङो जेरैहाय नास्राय ना मागुर ना जोङो खिन्थु गोदोहाय मा खालामोमोन जोङो बै थारुन ओंख्रिजों जे नास्राय एबा जोङो मागुर नाफोरजों जोङो सङोब्ला मा अखा नायैहायसो जोङो ओ माखासे बर' ओ मानसिफोरखौ जोङो जानाय नुनो मोनोमोन ना मा अखानायै जायोब्ला मा जायो बै जे नास्रायनाया बै समावहाय पुस मग दानावहाय मा मेजेम जायो आरो ना जे ना मागुरनि ओ मोदोम एबा खर'फ्रा मा बे समावहाय मेजेम जायो बेनिखायनो मा बै मेजेम जानाय समावहाय मा बांसिनै बिसोरो थारुन ओंख्रिजों संनानै अखानायनायैहाय जोङो बे ओंख्रिखौ जोङो जानाय नुयो मानो होननानै बुङोब्ला माखासे मेजेमफ्रा जे गोथाव सुवादफ्रा अब्लाना गुसु समावसो मा मेजेम ओंखारनानै बांसिनै गोथावसिन होननानै जोंनि बर' ओ सुबुंफ्रा बुंसोलायोमोन एबा जोङो जों जानायखौबो जोङो नुनो मोनोमोन बेनिखायनो जोङो बुंनांगोनदि जोङो जानायनि बेलायावहाय जोङो बर' समाजाव मा ओ गोबां बिदिनो जोङो माखासे बाहागो रानै रानै जोङो संना जायोमोन जेरैहाय जोङो खारनाय बेदर बेदरफोर जेरै नेवलाय एन्जर बेदर सेसा बेदर जों बेफोरखौ जोङो जेरैहाय अन्थाइ बाजाबनो सिजों संना जायोब्ला जोङो बेफोरखौ मा लाव लाव संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोना बेखौ मा आमथा आमथा एबा स्टेप स्टेप जोङो बेफोरखौ जोङो संनानै जायो अब्ला मा बेनिफ्राय जोङो सुवाद मोनो एबा गोथाव मोनो एबा बिनि ओ थावनाया गोथावसिन जायो होननानै बुङो बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि खारनाय बेदरफोर जायोब्ला जोङो बांसिनै जोङो स्टेप स्टेप एबा आमथा आमथा संनानै जानाय जायो आरो जोङो जे सावनानै जानाय एबा मेनानै जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो बांसिनै बे मेनानै जानाय आरो सावनानै जानायावहाय जोङो बाथोन खालामनानै जानायखौनो जों बांसिनै नुनो मोनो जेरैहाय जोङो ओ दा दैज्लां बोथोर सम दा दैज्लां बोथोर समाव मा गोदोहाय मा ओ ना फिसाफोर गुरनानै लाबोनानै बिथांमोना मा खालामोमोन थारि लाइयाव जे संख्रि बानलु गासैबो ओ जे बाथोनाव होगोन सामब्रामफोर सामब्राम गुफुरफोर बानलुफोर बेफोरखौ गासैबो गलाय खानानै हालदैफोर होजोबखानानै गासिबो मिक्स खालामनायनि उनावहाय बिसोरो मा थालिर लाइजोंहाय नेनाय जायोमोन अरखिफ्रावहाय सो अ बेफोर अरखियावहाय बिदिनो ओ मोनजासि नेेनानै बेफोरखौ मा बाथोन सिफ्लिनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो माखासे मा नुबावो जोङो अरावहाय सावथायनाय जोङो सावगैनाय जों बेफोरबायदि नुनो मोनो जाहाथे बे सावगैनाय समाव मा खालामो बै गिदिर गिदिर नास्राय ना गोरै ना सलफोर बेफोरखौ जोङो बाथोन देनोबा जोङो अरावहाय सावो आरो सावखांनानै जोङो जोङो बे समावहाय ना सावनाय समाव मा खालामो नाखौहाय बांसिनानो मा आयसाखौ गारामोन आयसा गारा लाबानो जोङो बेखौ सावनाय जायो जेब्लाना सावनानै मोनो अब्लाना नाया दै गनानै बे सावनाय समावहाय गावरायोना अब्लाना मा बैफोरनि बे गोसोम हांगारफ्रा एबा आयसाफ्रा गुगाजोबखायोमोन अब्लाना जोङो बेफोरखौ मोजां साफा खालामनानै जों बिनिफ्रायनो जोङो बाथोन बानायनानै जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव आथिखोलावबो माबायदियै गोदोनि समावहाय माबायदियै बर'फोरा संनानै जाबोदोंमोन एबा सं माबायदि आदब खान्थिजों संना जादोंमोन बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नों थांनो थाखायनो आं गोदोनि संनानै जानाय नङा होमबा
नोंगौ नोंथां
गोदोहाय बर'फोरा बा बर' सुबुंफोरा गावनि रोंगौथि बायदियै गोबां रोखोमनि माने ओंख्रिफोरखौहाय जेरै हागौ एरैनो संनानै जायोमोन आरोना दा नोंथाङानो बुंलांखाबाय माखासे खिनिखौ ओ जे जहल जानाय होन्दों नोंथाङा थिग बेबायदिनो जहल जोंनि ओनसोलावबो मानेबा गोदोनि सुबुंफोरा जायो आरो बेबायदि बिदिनो जोङो अबेबा ओंख्रिफोरखौ माने एवजानायखौ एवबाय आरो जेरै जों एवनाय मोनो जेनेबा आलुफोरखौ एवनानै जायोमोन आरो बा एवनानै बेबायदिनो नाफोरखौबो एवनानै जायो बेयाव जों एनो मोननै रोखोमनिबो जानो हागौ गोरा एवनाय जेनेबा थाव होनानै फानै एवनाय आरो बेयाव दै होआलासिनो एवनाय बेखौ जों गोरान बाय बेबाय दिनो दै एसे होनानै एसे स्थोब स्थोब एवनाय आरो ना माने सिदोमा एवनाय बेखौ एवनाय बुंनो हायो। आरो बेबायदिनो ओ एवनानै आरो बाथोन सिफ्लेनाय आरो ना माने बेखौ ओ सिफ्लेनानैहाय गुन्द्रा खालामनाय बेबायदि खालामनानैबो माने जानायखौ नुनो मोनो आरो औ बेबायदि आरो मेनानै जानाय नङा होमबा नोंथाङाबो बुंखाबा मे
जेरैबादि जोङो नाफोरखौ जेरै ना मावा ना फिथिख्रि बे बेफोरखौ जों मा खालामनायनखौ जायो जेबो बाहाय माने थाव होननायखौ होआ आरो ना बेबाय थालिथ थालि लाइफोराव बा खात्रि बिलाइफोरावहाय बै ना गोरलैफोरखौ ओ ज'मायैहाय ओ ज'मायै लानानै बेवहाय माखासे बिदिनो बानलु गोथांफोर होनानै एसे संख्रि होनानै ओ बा एसे हालदैखौ सारनानै होनानै माने अर खिआव बन्थ'नि अरखियाव माने बेखौहाय मेनाय जायो आरोना
नोंगौ नोंथां
मोजाङै लाइफोरख खौहाय माने ओ ज'मायै दोनबाय नालाय नाफोरखौ आमफ्राय लाइफोर मोजां बे जायो आरो ना मोजाङै थननानै सिथमनानै बे सायाव आरोबाव ओ बिदिनो थालिरनि जे माबा थायोना थालिथ
नोंगौ नोंथां
बिलाइनि जे ओ बिगुरफोर बेफोरखौ माने फाननानैहाय बे माबाखौ नाखौहाय मेनाय जायोना अरखिआवहाय औ बिदिनोबो‌ जानाय जायो आरो बिनि अनगायैबो ओ माखासे रुजानाय बुस्थुखौ माने रुनानै जायो बेआव जों रुनानै जायो जेनोबा नोङो बुंनो हायो जे आलुफोरखौबो रुनानै जा जानाय जायो आरो आरो आलु जानाय जायो आरो अरखिआवबो मेनानै जानाय जायो ओ बेबायदिनो रोखोमै माने जेरै माने जाय बुस्थुआ माबायदि सङोबा गोथाव जायो बा जाय जाग्रो जेरैबायदि संनानै जायोबा गोथाव जायो बेफोरखौ माने नोजोर होनानै माने ओ रोंगौ बायदि संनानै जायोमोन आरोना ओ
बांसिनैनो मा जह'ल होननानै बुङोब्ला जेरै स'बाय दालि हो आलु ओरै थारुन जों बेफोरखौ मा जायो जगायखायो नङा होनबा औ उम बाथोन होननानै बुङोब्ला जों माखौ जायो जेरैहाय आलुखौबो ना आरो बेबायदिनो हाग्राफोराव मोननाय माखासे जेरै जोङो माखासे फिथाइफोर थायो नङा होनबा बेफोरबायदिनो जाग्रा ओ जों मै गोबां महरनि फिथाइफोर बेफोरखौ मा खालामनानै जायो जोङो बाथोन खालामनानै जा जायो नङा होनबा जेरै जों बुंनो खुन्थाइ नारा होननायखौ नोंथांआ मिथि दंङा
नोंगौ मिथियो नोंथां
औ औ बेखौबो जों मा खालामनानै जायो एवनानै एसे एवो आरो एवदबनानै लाग्रोयो आमफाय जों बेखौ माखा थोफिआवहाय देनानै माने बांसिन महरै जानाय जायो आरो ना दा बे ओ गावनि रोंगौथि बेबाख बर' सुबुंफोरा माने एवफ्रामनाय सावफ्रामनाय ब जह'खल संनाय बिदिनो गोबां रोखोमनि आदब बाहायनानै माने गावनि थावनाय बायदि थावनायखौ नायनानै ओंख्रिफोरखौ संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो
नों नोंथां थारैनो सैथो दा नोंथां जोंना सम समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों बर'फोरनि जे संनानै जानायनि आदब बेनि बादै रायज्लायनो मोननानै नोंथांजों जोबोद गोजोननाय मोनबाय अब्ला नोंथां दोनथ'नोसै दे नोंथां
औ दे औ दे गोजोन्थों औ होनब्ला
गोजोन्थों दे